थां खोनादों ना नोंथाङा उम हेल'
खोनादों ना नोथां?
औ खोनादों दा औ खोनादों दा
औ आं खोनाबाय नों थां
औ औ नोंथां दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ नोंथाङा खोनादो ना
औ खोनादों
अ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
दा आंङो ओरैनो दंथ'यो। उम नोंथाजों नोंथांजों मोनसे ओ जाबाय जाबाय
दे बुंनायसाय नोंथां
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ माने जोङो जब आरो बिजनेसनि फारागथिखौ जों माने रायज्लायनोसै आरो दिनै
अ थारमाने जोङो ओ साख्रि मावनाय आरो बिजनेस फालांगि
बिजनेस औ औ
दा जोङो बे आयदानि सायाव सावरायनो
औ बे आदानि सायाव सावरायनोसै जोंहा ओ
दा नोंथाङा एसे बुंग्रोनानाय ओ दा साख्रिया मखौ बुङो बा फालांगि माखौ बुङो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ जागोन दे ए माने साख्रिया जाबाय जोंनिया माने मासाव मोननाय बेथन जेरै जोङो बा बे मासाव मोननाय बेथनखौ जोङो अबाफोर कम्पानिफ्राव अबाफोर जेनेबा गभमेन्ट जब बायदिसिनाफ्राव माने मासाव पेमेन्ट होनाय जेरै सिस्टेम बेबायदि सिस्टेमाव माने जोङो खामानि मावो जेरै जोङो ओ साख्रियालफ्रा जेरै मासाव पेमेन्ट मोनो थिग बिदिनो कम्पानिफ्रावबो बिदिनो पेमेन्ट बायदिसिना मोनो बिदिनो बिदिनो बिदिखौ जब होनो आरो जोङो माने माबा मोनसे खामानियाव जोङो मा खामानि मावनानै जोङो मासावसो पेमेन्टखौ मोननाय जायो जोङो बिदि जब होननाय आरो आरो बिजनेसा जाबाय बिजनेसा माने गावनो मालिक जायो। गावनो मालिक आरो जोङो ओ गावनो मालिकआानो गावनो गोसो बायदि खालामनो हायो। जेरै जेनेबा गावो मा मावो गावनि सायाव आरो गासिबो आरो जबा जाबाय मालायनि आन्दाराव मालाया जाथोनो बेखौ मावो बे मालायनि सिङाव थानाय जायो जबआ ओमफ्राय बिजनेसा गावनि गोसो बायदि गाव मा खालामो
गावनि सायाव सोनारो बिजनेसा आरो जोङो थांना थानायाव जोङो माबा मोनसे मावनानै जोंहा थानो गोनां जाथारो। बिनि थाखाय जोङो जब नङाबा बिजनेस बेफोरखौ जोङो मावनांगौ जायो। जेरै जोङो बिजनेसफोर मावोबा जोङो बिदिनो जोङो बायदिसिना बेफार फालांगि बायदिसिना बिदिनो लांलाय लाबोलाय बिजनेस। जेरै जों गोबां गोबां लांलाय लाबोलाय बिजनेस खालामनांगौ होनना बिजनेसा गिदिर जानांगोन नङाबा जोङो बिजनेसजों थांनो हानो हाया नङा। जोङो दस थाखा बिस थाखा बिबा जोंनिया माने न'खर सोलिनो थान जायो। जोंनियाबो थिग बिदिनो जबाबो माने एसे बुरजासो सेलारि नङाबा बिदिनो खस्थ' मोनो। नो खम राङाव मावोबा जोङो माने न'खरखौ फोलोमनो हाया जायो। बिनि थाखाय जोङो एसे बुरजा सेलारि एबा बिजनेसावबो एसे गोबां बिबांनि बिजनेस जेरै- जोङो लाख थाखा बायदि बिजनेस मावनांगौ आरो जों जबखौ मावबाबो माने एसे बुरजा सेलारि बिबाङाव मोननाय मावनांगोन। आरो बिनि थाखाय एसे मोजां एसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइबो लानांगोन जोङो। गाव गावनि खामानिखौ जोङो बास जोङो मोननो हागोन। जब आरो बिजनेसनि फारागा जाबाय माने जबाव बांसिनानो उदांस्रि माने फ्रिदम गैया। बिदिनो नोङो सुतिबो मोननो नागिरा। बिदिनो नोङो मासाव बा सप्ताफ्राव बिदिस जि अफ मोनो बन्द मोनो जेरै- टिचारस मास्टार साख्रियानो हक बिदिनो मा‌ बिसोरो सप्तायाव खेबसे बन्द मोनो बिदिनो सेन्ट्रेल गभनमेन्टफोरनि जब जेरै- आर्मि पुलिस बायदिफ्रा माने इण्डियान आर्मिफ्रा माने बोसोराव मास मोनसेल' सुटि मोनो। बिदिनो बार' मासाव बिसोरो एगार' मास खामानि मावनानैसो न'आव फैनो मोनो। बिदिनो माने जब बेफोरो जबखौ मावोब्ला माने बेफोर दिफेन्स जबफोरा माने एसे फारसेथिं थांबा फारसेथिं सानोबा जोंना मोजांबो फारसेथिं सानोबा गाज्रिबो माने गारज्रि होनना बुंङोब्ला जोंनिया बे बेदि दिफेन्स आवबा माने न' बांखौ जोङो गारनानै थानो गोनां जायो जों माने फेमिलिखौ जोङो नायनो लुबैबाबो मोना जायो इदिनो जोङो गथ' गथाइ फिसा फिसौ बिदिनो आबै आबौमोनखौ जों नायनो लुब मोना जायो इदिनो गोजानाव खामानि मावहैनाय बायदि जायो आरो इदिनो खिन्थु बेथ'ना बांसिन आरो गोजानाव खामानि मावहैनायाव होनबाबो जेनेबा बे-बेटनालाय मोनबाय थागोन खिन्थु नोंहा इदि गोजोननाय गैयै जायो आरो फैसाजोंल' मानसिया माने जिउआव थांना थाया नालाय। बायदिसिना अननाय मोजां मोननायजोंबो मानसिया थांना थायो। खायसे फैसा गैयाबाबो खायसेफ्रा माने थांना थानो हायो। इदिआव माने जबा एसे खस्थ' आरो बिदिफोरनि थाखाय आरो जायफोरनि थाखाय मोजां जायफो फ्रा माने इदिनो न'फ्राव जेबो गैया जेरै- बारि बागान बायदिसिनाफोर गैया इदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै जानो हाया। बेफोरनि थाखाय टाउनफोराव थालाबायो बेफोरनि थाखाय माने जबफ्रा बेस्ट आरो जोंना बिजनेसफोरखौ बुङोब्ला बिजनेसा जोंनिया गामि एरियाआव थानायफोरनि थाखाय ए एसे मोजां। आरो टाउनाव थानायाबो मोजां इदिनो बिजनेसफ्रा माने गावनि सायाव बांसिन सोनारो गामियाव थानायफ्रा बांसिनानो माने खेथि बाथि एसे बुरजा मावनानै दाम खेथि मावनांगौ जोङो ओेरै जोङो सापातफोर गायनांगौ बिदिनो दामि दामि दंफांफोर गायनांगौ। बेफोरखौ जों माने जोङो साख्रिखौ जेनेबा जोङो हायो आरो लाख थाखानि जोङो
लांफोरखौ जोङो नुयोबा बिजनेसफोर मावबा माने दंफांफोरखौ दामि दामिखौ गायनो हायो जोङो साफातफोर गायनो हायो इदिनो लाख थाखानि बुस्थुफोरजोंबो जों माने जबफोरखौ फेजेननो हायो। जोङो माने जबआ माने मासावसो सेलारि मोनो नालाय बिजनेसा माला बा सानसेयावनो फैनोबो हागौ जोङो मोजां बिजनेसाव बिदि ओंखारोबा जबा बोसोराव बोसोरसेयाव माने बिदिनो इपफेमेन्ट जाबाय थायो बिदिनो जबआ जबाथ' बोसोर हिसाबसो इनक्रिमेन्ट जायो बिदिनो बिजनेसा माबेबा दिनै नावबा गाबोन लगे लगेनो बिदिनो बारायनोबो हागौ आरो लगे लगेनो खमायनोबो हागौ रिक्स दं आरो एसे बिजनेसाव आरो बिदिनो जबफ्राव माने एसे बेफोरनि टेनसन फ्रि जायो दा नोंथाङाबो एसे बुंलांदो दे
दा जोंङो जब आरो बिजनेसनि फाराग बा दा बे मोननैबोथ' बुंनो थांङोब्ला मोजांङानो बुंनांगोन जबनायो मोजां फारसे थिं आरो बुंनो थाङोब्ला बिजनेस खालामनायबो फारसे दा खिन्थु ओ मोननैनिबो दा मोननैबो गोबां मा होनो बेखौ जेंना दङ जोंङो बिजनेस खालामनायनि जेंनाखौ आं बुंग्रोनोसै दा जोंङो गिबियावनो बिजनेस खालामनोब्ला जोंनो गिबियावनो रांखावरि एसे एनैखौ नांग्रोगोन दा जोंङो बुंनो थाङोब्ला हमना ला नोंङो बिजनेस माने नोंङो मुलामफा नाल दा जोंङो मा माबा मोनसे हमना ला अमा मासेखौनो जोंङो बिजनेस खालामनोला अमा बायनांगौब्ला जों गिबियावनो बिसेस माने गिबियावनो इनफेक्ट खालामनांगोन गिबियावनो नोंनि जि मा होनोखौ इनभेस्ट खालामनांगोन बेनि उनाव अब्लासो फ्रफिद फैयगोन बे जाबाय बिजनेसनि रूल मा होनो फास्त इनभेस
बेनि अनगायै जुदि गोदोर बिजनेस खालामनोब्ला जोंनो आखाइायाव निस्सय जोंनो एसे फैसानि गोनांथिया बांङो दा जायनि थाखाय जोंनि न'खरफोराव बा गोरिब न'खरफोरा फैसा गैनो थाखाय बिजनेस
खौ खालामनोसो जाब खायसे बिजनेसखौ खालामनो हाया दा हारसिं आरो जोंङो साख्रि बुंङोब्ला दा साख्रिखौथ' बयबो साखि जायफोरा साख्रि नागिरो बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामनानै साख्रि नागिरो नाथाय साख्रि नागिरनाय नि नामाव गोबां मा होनो बेखौ फरायसाफ्रा गावनि जिथु सतर्टाइम बेखौ बारहोना लानाय जायोखौथ मोनजोबगोन होनाबोथ' बुंनो हाया नालाय नागिरनायावनो गोबाव सम थांङो गोबां बोसोर बारहोयो माब्लाबा सोरबा मोनबाय सोराबा मोनाखै दा बेयाव गोबां फरायसा सम थांङो नाथाय साख्रि मोनोब्ला फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जुदि साख्रि मोनोब्ला मोजां फारसेथिं आरो साख्रि लानायाबो जोंङो मा होनो नोंथाङा बुंनाय बदिनो उदां गैया माने साख्रिया बबेबा मोनसे जे गभमेन्टनि आन्दाराव सोलिनो गोनां जागोन हमना ला प्राइभेट जबाबबो सोरबााखासे मालिकनि आन्दाराव सोलिनो गोनां जागोन जायनि थाखाय बिथांङा गावनि फ्रिदमखौ खोमाना लानो गोनां जायो माब्लाबा सुटि बियोब्लाबो बिथांमोना सुटिखौ मोना आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों बुंबाय थारादों
औ औ दा बेफोरबायदि साहाखौबो आं जेंना नुगासियो दा जोंङो नागिरनायाथ' खस्थ' खालामो नां जायो खिन्थु जों माब्लाबा मोना आरो फारसेथिं साख्रि मोनोब्ला जोंङो हमना ला जोंङो गोजान जायगाफोराव मावहैनो गोनां गोनां जायो बा ओ बाद ओ जोङो बिजनेस खालामोबा जोङो न'आवनो थानानै बिजनेस खालामनो हा यो खिनथु जोङो बिजनेस फार्स्टआवनो जोङो रांखौ गारग्रोनांगोन बा फैसा इनभेस्ट खालामनांगोन बेफोरबायदि जोङो होमबासो जों बिजनेसखौ खालामनो हायो खिन्थु जोङो रां खामायनोब्ला जोङो धोनि जानोबा खरथि जानोबा जोङो साख्रिजों जानो हाया। मानोना जेसेबां साख्रि गिदिर गिदिर दंबाबो जोङो खरलपथि जानो हाया। नाथाय बिजनेस खालामोबा जोङो खरलपथि जानो हायो। दा बिदिन्थि बायदि जोंनि भारतावनो गोबां आं
बिजनेस खालामनानैसो खरलपथि जादों रावबो साख्रि मावनानै खरलपथि जानायखौ जों जों नुनो मोनाखै आरो
औ नों
दाथ' जों सानैजों गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
खोनादोंना नोंथां औ दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां नांबाय औ नोंथांनिफ्राय आं गोबां मिथियि बाथ्रा खौ मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम